औ नोंथाङा ओरैनो दं दा
औ ओरैनो दङ
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसो फन हरदोंमोन आङो
रायलाय जागोन
अ बे आयदायानो जाबाय माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो हागोन जेरै जोंनि मिथिंगायारि दंफां लाइफांफ्रा सानफा एफा जोबलांगासिनो दंना बिनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हागोन रैखा मोननो हागोन बेफोरखौ एसे फोरमायना होगोन नों
जागोन
ओं दे
मिथिगा मिथिंगा होनबालाय माथ' फोरमायनो सोरगिदिं था ना नुनाय मानि जेरै
जिखुनु
नोंथांनिखौ बारा खोनानाय जायासै एसे टावार गोनाङाव थाबानो जाबाय
खोनादोंना नोंथां?
औ
जोङो जोंनि सोरगिदिं ननायमानि खोनादोंना नोंथां?
औ औ
जोङो मिथिंगाखौ जों मारै रैखा खालाम दंफां लाइफां दाननायखौ दाथ जोंनिया गोबां
जोंनि बे हाग्रामानि जाखिनि दंफां-ला आबहावाया गारजि जायो
दानायखौ खम खालामनांगोन एबा बारा होनांगोन
जोंनि साफ्रोमबोनि जिउ आव बाहायनाय
हाजो हाला हाजो हाला हाजो हाखौ जाखिनि दंफां लाइफां दंमोन हाग्रा बारि नोंथां
हेल' हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनिखौ आवाजखौ फिसा फिसा खोनाथारदों एसे खाथियाव लाना रायलायलाइ
खोनाबायना नोंथां
औ
जों मिथिंगाखौ जोङो बारा खालामनांगोन दनिफ्राय जों बारा जानाय खोनादों नोथां बेखौ बे राहा लामाखौ लानो थाखाय जोंना सरखार आरो आखाइयाव लानांगोन सरकारा आखायाव लानानै जोंनि बुहुमावहाय बेसेबां मानसि दं बेखौहाय दंफां गायनाय दंफां गायनायनि सोमोन्दै बेखौ माबानांगोन थुलुंगा होनांगोन जे जोङो दंफां गायोबासो जोंनि आबहावाया मोजाङै साफा साब सिखोन थागोन बेखौ बेखौ सरकारा जोंना थुलुंगा होनांगोन आरो बा आं नोंथांनिसिम बेखौ फोरमायनो हाबाय नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ औ खालाम दे औ मिथिंगाया मिथिंगाया माने जोंनि जोंनि जिउनि मोनसे जोंनि मोनसे बाहागोसो माने मिथिंगाया जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय अक्सिजेन मोनो बिदिनो जोङो दंफां लाइफांफोर थायाबा अखायाबो हाया दंफां लाइफांफोर थानांगौ फारस गिबियाव दंफां लाइफांफोर थाजेनबासो अक्सिजेन फैयो अक्सिजेननिफ्रायसो जोङो थांनानै थागासिनो दं हां लागासिनो दं हगारगासिनो दं जोङो जोंनि हगारनाय कार्बनडाय अक्साइदखौ दंफां लाइफाङ जायो आरो बिदिनो दंफां लाइफाङा जाफिननानै जोंनो अक्सिजेन हगारो दंफां लाइफाङा बिदिनो माने जोङो दंफां लाइफांनि माने गोनांथार आरो नङाबा जोंनि जिउआ माने साननैसोआव माने खैफोदाव फैगोन आरो बिदि दंफां लााय दंफाया जोबस्रांलायोबा आरो जोङो दं बिफां लाइफांखौ माने जोबोद अननांगौसो माने दंफां लाइफाङा जोंनि मोनसे बाहागो होननानै बिफां लाइफां नङाबा जोङो जोङो सा ससेयावनो जोङो माब्लाबा बिदुंया भारा जानानै जोङो गासिबो जोबस्रां लांजोबनो हागौ नङाबा बेनिखायनो जोङो फोर हाफायनाय मानायफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ जोङो बे गावबा गावनि खायदा बेनिफिटफोरखौ बन्द' खालामनानै माने जोङो बेफोरखौ बादा होनांगौ गाव गावनि मुलाम्फाखौ नायनानै जोङो बेयो आबहावाया गारि जालांबा जोंहा माने सुबुं माहारियानो खस्थ' मोनांगोन दुखु मोनांगोन बिदिनो बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफां हाफायथारबाबो दंफां लाइफां हाफायनायनि जायगायाव फांसे हाबाया फांबा गायनांगौ। आरो जोङो आरो जों जेराव दंफां लाइफां बिफाङा गायदों जोङो बियाव गायाबाबो जेराव जेराव गायनांगौ फांबा जायखिजाया जों होमबासो आबहावाखौ जों कन्ट्रलाव खालामफिननो हागोन नङाबा जोंनाव बिदङा बारा जानानै गासिबो दैयाबबो रानख्रावजोबगोन रानख्रावनानै जोंना अक्सिजेना पियर अक्सिजेन मोननाय नङा। जेरै गुवाहाटिी बायदि जायगायाव पियर अक्सिजेन मोननाय जाया बिदिनो दंफां लाइफाङा खम बिनि थाखायनो आबहावाया गरम गुदुं बिनि थाखायनो मोजाङै हावा अक्सिजेन बेफोरो बारखौथ' बारा मोनजानाय जाया आरो जोंनि गामि एरिया औ एसे साबसिनै दं दाबो जोंनि गामि एरियायाव माने दंफां लाइफांफ्रा दासिमबो मोजाङैनो दङ साफा सिखोननि बारा दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जाया बिदिनो गामि एरियाफ्राव बांसिन औवाफोर दङ बिदिनो बिफां फोर दङ बायदिसिना बे गोजौ गोजौ दंफां जेरै खराइ सिगोम साल बायदिसिना जोंना दंफांफ्रा माने जोंनि गामि एरियायाव बांसिन नुनाय जायो आरो बेफोरो दंफाङा माने जोंनि गामि एरियायाव माने गुसु गोजोन आरो सुग्लाय होयो आरो टाउन एरियाफोरनि टाउन बायदि जायगानिफ्राय जोंनि गामि एरियानि आबहावाया साबसिन जायो। बेनिखायनो टाउन एरियानि मानसि मानसिफोरा जोंनि गामि एरियायाव फैबाथाय जोंनि आबहावाखौ जानो मोजां मोनो। बेनिफ्राय जोंनि टाउन सहरनि आबहावानिफ्राय जोंनि आबहावाया साबसिन बिसिनिथिं टाउन सहरनिथिंजाय दंफां लाइफाङा जोबोद खम आरो बे टाउन सहराव थानाय मानसिफ्रा बांसिन बाहेरायाव ओंखारनो हाया जायो सान्दुं गोसा समाव। दैज्लां समाव जेरै दा नङा इसेबां बारा जागोन इसेबांनो। बिदिनो गरम जानानै हाफ्रा दंफामनानै बिसिनि थानाय लुनाय जानायफ्रा खस्थ' मोनो बिदिनो। लोमजानाय साजानाय बेमार आजारफ्रा बि बिदुं दुंनायनि थाखायनो जायो। लोमजानायफ्रा बांसिन बेमार आजारफ्रा बांसिन बे गरम मासनिफ्रायनो जायो। बिनो नागिरो बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ माने बिदिनो फोजोबस्रांनो नाजाानाङा आरो दंफां लाइफां जोंनि मोनसे बाहागोसो दंफां लाइफांखौ जोङो जेब्लायबो मानो नाजानांगौ बिनि थाखाय जोङो सरखारखौबो एसे एप्लिकेसन एबा माबाफोर बिलाइ लाइजामफोर लिरनानै हरनो हायो। दंफां लाइफांखौ जोङो रैखा खालामनांगौ होननानै। आरो जोङो फरेस्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टफ्रावबो एसे खबर हरनो हायो दंफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादों होननानै बेफोरखौ माने कमप्लेन होयोबा। दंफां लाइफां बिभागफ्रा माने नायनानै माने बिसोरखौ एसे साफा खालामो आरो बिसोरखौ दंफां लाइफां फोजोबग्राफोरखौ। एसे साजा हैगोन नाजागोन आरो बिसोरो। ओंखायनो जों जोङो बिदि गोख्रों राहा लाबानानै जोंनि बुहुमा थिगैनो थागोन आरो मोजाङैनो थागोन। आरो जोंनि हांबोनाय लानाय हगारनाय बेफोरो माने मोजाङानो जागोन। जागोन आरो जोङो आरो जोंनि जिउ जिबिफ्रा मोजाङैनो थांना थानो हागोन बिदिनो जेरै मोसौ मोसा दाउ अमा फारौ जिब जिबि फोरा माने थांनानै थानो हागोन आरो बे मोजां पियर अक्सिजेनखौ जोङो मोनजायोबा आरो बेनि सायावनो जोङो जोङो माने अक्सिजेनखौ जोङो माने बिदिनो गाज्रि खालामगासिनो दङ दिनै गारि मथर बाहायनानै जोङो सानफ्रामबो उखुन्दै ओंखारहोनानै जोङो आबहावाखौ माने लेथ्रा गुबुंले खालामगासिनो दं कारखाना कलखाना फेक्ट'रि बायदिसिना बानायनानै आबहावाफोरखौ गाज्रि खालामदों उखुन्दैफ्रा माने गाज्रि केमिकेल अक्सिजेनफोर माबा मिक्स जानानै गाज्रि जादों अक्सिजेना बेनि थाखायनो कलकारखानाफोरा। बाहायनाय बेफोरो उखुन्दैफ्रा माने आबहावाखौ जोबोद गाज्रि खालामो बेनि सायावनो गारि मथरफ्राबो एखे। गारि मथरजों बेजों माने समानफ्रामानो होनजायो दाथ' गरे गरे माने मोनफ्रोमबो न'खरावनो गारि मथरा दंसै गारि मथरनि थाखाय ओंखायनो माने आबहावायाबो गाज्रि जालांनो हमबाय बिदुंआबो एसे बारा जाबाय सान्दुं एसे गरम जा बारा जानो हमबाय आरो दंफां लाइफांफ्रा बि माने सैज' हायै जालांबाय आरो अबा बबाथ' दैया रानखावनानै दंफां लायफांफ्रा थैनो हमदों। बिनि थाखायनो माने जोङो एसे सांग्रां जानाया गाहाम आरो दे होमबालाय। नोंथां जाथ'सिगोन ना।
औ औ दे ओ उम।